हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रियैनो दंना
औ फ्रियैनो दङ खोनादों‌ ना नोंथां
ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंबा जोङो सानैजों
औ
औ खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों नोंथां औ खोनादों औ खोनादों नोंथां औ दे बुंलाय
दे होमबा जोंहा सानैजों फिथानि सोमोन्दो एसे सावरायनि
औ ओ जाहा फिथाया ओम
फिथाखौ माबोरै बानायो औ माबोरै बानायो मा मा समाव जाया जानाय जायो माजों बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन जोंनाथ' अ फिथाइा जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जा लावदुम फिथा दं जो जोंनि निथिं ओ एन्थाब फिथा होननानै बुङो ओमफ्राय थाव फिथा होनो ओमफ्राय जा मान दै गुनदैखौ लगायनानै बानायनायखौ जोंना गला साफ्रि होननानै बुङो आ फिथाखौथ' जों बांसिन मागो समाव मागो समाव जानाय जायो जोंनि नैबेथिं मागो स समाव बांसिनानो एन्थाब फिथा आरो थावनि फि थाखौ जानाय जायो
औ ओमफ्राय नोंथाङा जे बुंदों फिथाखौ मागो समाव जानाय जायो खोनादोंना नोंथाङा बे फिथाफोरखौ माजों बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
नोंथांनि माथोखौ बारा मोजां खोनायाखै हेलौ